हेलौ औ। औ नोंथां। मा होनदों नोंथां खोनायाखै नेट नाङाखै? मा होनदों?
ए नोंथां ना खबर सबर बोरै होनदां?
अ खबराथ' बिदिनो नोंथां मोजां आनो।
औ एसे लासै रायज्लाय थिग दं ओ दा नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा?
आं जेबो मावाखै नोंथां ओरैनो जिरायनानैसो दं।
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो सानदोंमोन माने।
अ दे रायलायलाय नोंथां।
आयदा जेरै बर'फ्राथ' गोबां ओ जेरै बोथोरारि फोरबो रंजाथाइ फोरबो माने आबादजों सोमोन्दो थानाय माने गोबां दं नङा होमबा नोंथां।
औ औ दंङ ओं।
ओ माने बै फोरबोफोरनि सायाव माने जों फोरमायलायोबा मोजां जागोन। नङा होमबा नोंथां ओ मालाय बिदि जोंनिखि माबायदि एबा नोंथाङाबो फोर फोरमायलाय। जेब्ला मोजां जागौ आरो नङा होमबा नोंथां। हेलौ। हेलौ। नोंथाङा एसे दावथ्रुदनायसाय नेट नाङासै। हेलौ।